उम
मा खालामदों
नै आं ओरै लामा सेराव खुसेर बिदै लोंफैदों थान्दा गुसुनो
बा मालायसो मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया माबा जोगोनार बिजौ फाजा एवदों खांख्रिखला ओमफ्राय कबि आलु ओमफ्राय दाउदै संगासिनो दं फलि फलि इलिसाखौ लाबोखादों आं आं मावा
ओ ओमफ्राय मादिमि मोना थांबायानो बिसोरो
औ बिसोर थांबाय दहाय फुंनि थिनथायावनो ओंखारलांदों
उम उम
गाबोन सौहैगोन आं गाबोन गावखौ लांफैनो होदों औ बिसोरखौ आंहा आंहा खोन्थाना होग्रा फुराथार गोसो बायदि दाना फ्लामा
फ्लाम
फ्लाम होनो ना पेनेल होनोमोनलाय गोजायाहाय
फिसा फिसाया
नोंङा हाय गिदिर गिदिर गोजाखौ मा होनोमोनलाय
बेबो फ्लामानो फ्लामानो दा
फ्लामा बेलेग फेनेला बेलेग नामा
औ फेनेलाहायो बै फिसा फिसासो फिसा फिसा गोजा जायो आरो लेफे लेफे खालामनानै बेगर ख्रेब ख्रेब जाग्राया
ए बे नङा होमबालाय होमबालाय फ्लाम
थाग्राया फ्लाम
ए गिदिर गोजा गोजाया बेखौ बयाममोन थाम सोनानै दोननायखौ अखुनजोया बोरै नुसनखो दाना होबाय जि आराम बयामाव सोना दोनबा माथो बेलेग दा क्रास बिदै बायदि जुइस
औ जुमाय बायदि जायोथ'
दाना साना फाजा माबा माबि मिमि फलार लाइनानै थोरसिसे लगायनानै गिलासे गिलासे लोंबाय बिजोंथ' निसा नाङोन ना मायो मिथिया।
होबाय
लोंनानै गोदो गोदो दाना गथ'फोरनो ओंखामा जाहो नांगौ
औ।
माबायाव बार'थायाव जाहोनांगौ साराय बारायावसो सिरि मोनबाय आनथि ओंखामा सङाखै होनबाय दा।
बे हस्टेल गथ'बो दङ?
हस्टेल गथ'फोरनोनथ' दङ ओमफ्राय आदानि फिसाजो सासे दं हस्टेल गथ'फोर साथाम बारसाजों साब्रै नालाय
औ
बेथ' संनो रोङाना दाना दिनै दा एकथायाव जाफैगोन होनखाबायमोन आरो गथ'फ्राबो
उम
एकथा जाबाबो सिखारनोनो रोंला देरथायावसो फोलाब फोथा हाखु दाखु संबाय दाना
निसा नाङो होनना मिथिया बिसोरो आंथ' मिथिखायो।
औ।
आंनावथ' लाग्रा जेबो जाया बिदिया।
औ
जि गोजाखा।
उम आं लोंनो हायाहाय। आंलाय दंफांआवसो दं सान्दों।
ओमहो ओमफ्राय माबायाबो माबायाबो सोनान दोनबा सोरखि फिथाइबो मोनसे दंहाय बेखौबो सोनान दोनबाथाय बिदिनो जायो।
बिलाइ सोरखि फिथाइखौ मामायानो सोफैदों जोंना
ए।
बहाय दाख्लैहाय जुमाय बायदिसो जानान थायो। सिनि एसे सोनानै दोन्दोंमोन दा।
उम।
ओमफ्राय सोरखि फिथाइावसो सिनिनि रसआ हाबना थाजोबसिगोन ओमफ्राय बैनि बिदैयाहायो जासिगोन।
उम आसोरित मोनबाय जि आराम लोंदोंसै बिसोरो।
सानैजों
उम।
फारथिसै आरो गोसोबायदि जाबाय लोंबाय मैयाबो। जि मिनिनो ओंखारबाय आं माथो निसासो नांगारो गोदो गोदो जागारबाय गावसोरा दो उन्दुलांखादों।
उम।
बेथायालाय?
सोर बेथा? आंना फिसौआ उन्दुदों नै।
गैया रांगायाव उन्दुलायबाय नामा?
औ बेरायहैदोंमोन जोङो लामाथिं ओमफ्रायो गे गाब गाबबाय थानायखाय फुथुफैबाय नै उन्दुलांबाय।
ए उन्दुनो नागिरदोंमोनदां गंगार मोनावलाय थाङा? खै नामा नोंलाय बेलासिफ्राव टाइम पास थांनांगौबाल मानसि दैबायथावथाव।
दहायसो थांना फैदों आं साहा लोंनानै बिस्कुट जानानै।
ए।
थाङा जायो नामा थाङो।
थांनांगौ एसे सायखंफोर गानानै फिसा हौवा मोनथों।
थोस अनजनाबो फैदों।
अनजुनायालाय हाबा जानाय ना जायिमोनलाय?
हाबा जानायालाय गहफुराव।
ए गफुरावसो गफुर मा गामियावनो?
मा गामि मिथिया आंबो गहफुरनि एसे सिगां मोनो नोहाय बिसिना बोरैबा जायगायाव ओंखारनांगौ होनदोंमोन।
ए
गफुर स्टेसननि सिगां अबाव मा मोनसे स्टेसन मोनोबालाय बेनि बेयाव ओंखारनांगौनो आरो।
ए। उम उम उम।
खाथियावनोनो बिसिना रेलवे स्टेसननि बारा गोजान नङा होन्दोंथ'।
उम ब्बिथिंसो सन्देरहैलायबाय बेहाबो? ओमफ्राय ग-गथ'आ साबेसे?
सानै जाबाय दा हौवासा सासे हिन्जाव सासे।
लाबोदों सानैखौबो?
औ ओन्दै ओन्दैसोना।
उम
बैयाव थांगोननो हा गोदानावबो बिमा मोननाव
ए
होबाय ओमफ्राय दा गाबोन थांनाय जायोना समबाराव थांनाय जायो होनदों आरो। माबायावहाय हजोंहाय गावसिना न'आव। ओमफ्राय सप्तानैसो थानानै थांसिगोन खोमा गहफुराव न'आव
उमम उम।
फिसाजो स्कुल-स्कुल बन्द' ना
उम
दोनै फैनो नागिरदोंमोन नालाय निथुआ ओमफ्राय आङो मिसेस साव बादा हरबाय दोनै फैनो नांला माइ गायदों होननानै
होम
दा बेखौनो खिथर-खिथाफैनो नागिरदोंमोन आरो बियो।
औ आंहा गाबोन बस्क'बारियाव थांनांगौ।
ए आरो नोंना बिदि सोलायबाय खथ'नाया।
माबा ग्रुपनि थिं दङनो बेखौ माबा बनायनो लिंहरदों।
ए नोंलाय बोरै हाखु दाखु एसे थाब रेजिस्टार जानायाव हाबनो मोनखो?
बे म-मामानिखासो।
ए फायग'हाय नोंहा बिराद मोजांनो।
माबाहैबाय माबानो जाहाना नोंजामादैयानो हरजोबखायोमोन नालाय। बिमानिखौ ओमफ्राय दानथ' होआलासिनो दोनबाय थाबाय आरो ओमफ्राय आंखौ ग्रोब सोना होबाय दायो। औ
औ आय बिराद भायग'हाय बेबायदिखौ मोननो मुस्किलथार। मान्थलि बेसिबां कालेक्सन?
मान्थलि त्रिस थाखाल'सो लायदोंहां।
इसोर नोंहा थांबाय थानो मोना नोंहा होबोनानै गारबोखा।
माबायाव हरो नोंजामादैया हरबाय थाखायो।
ए सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा थिग जानांगौहाय नङाबा फैसाया दिगदार जायो।
से-सेक्रेटारिया जोंना माबा प्रेसिडेन्टा मोजांसो बे आसा
उम
सिगां बै माबायाव बे मास्टार मावहैयोमोन अरुणाचलाव बेबो सिगांहाय।
ए अरुनाचल बै माबासो अरुनाचल माबायाव जों थानायनि एसे गोजान जायो बहायसो मावहैयोमोन बिसोरो अस्क'बारिनो दंहैयोमोन ना औ।
फंबाया माबा फादार
हाबा जाबाय?
हाबा जायाखै।
उम
लावदुमा गोसोथोयोब्रा
मैयाहाय आंखौ फथ
हेल' हेलौ हेल' हेलौ दिनैना दानलायबाय नामा? हेलौ हेलौ